औ नोंथां दाथ' आङो नै जनानै दं नोंथां
अ नोंथांनि सायाव आङो मोननैसो दावबायनायनि बागै नोंथांनि दावबायनायनि सायाव
औ नोंथां थारैनो हागोन।
औ।
औ बिब्दिनो जेरैहायथ' जोङो दावबायनाय होनोब्ला बिब्दिनो जोङो खाथि खालानि जोंथ' बारा नोंथां बिदिनो जोङो गोजान गोजान जायगाफोर दावबायनो हाया बे बिब्दिनो जेरैहाय जोङो खाथि खालानि बिब्दिनो सुंद'यै फोरमायना होगोन आं दा बिदिनो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो सखि हाजो अ बिबदिनो आरो बगामाथि हाजो आरो बिदिनो दारागाव हाजो बिब्दिनो आइ पवालि पिकनिक स्पट बिब्दिनो बायदि बायदि जिफोर दङ बेफोराव थांबाय नोंथां आङो औ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन आरो नोंथां जेरैहाय जोङो सखि सखि हाजोआव थाङोब्ला नोंथां। औ बिब्दिनो जोङो बिफां लाइफांफोरनि समायना- रमायना, नुनो मोनो नोंथां जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला बेयाव दाउसिन दाउला दावमा दाउसा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जिब जुनार बिब्दिनो बायदि रोखोमनि नुनो मोनो आरो दा बेयाव जेरैहाय बिब्दिनो सुबुंफोराबो गोबां थाङो बेवहाय थांनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो बेयाव थांनानै औ! बिब्दिनो बुंनो थाङोबाथ' जोङो बियो मोनसे स जोबोर समायना नुथाय नोंथां उम। बिदिनो बेयाव दैमा दैसा दङ ना सारि सारि बोहैबोनाय बिदिनो हाजो सिंथिं सिनखावनानै बोहैबोनाय बिदिनो बुंनो थाङोब्ला दं दंफां लाइफां बिदिनो उम बिदिनो म मन्दिरबो दङ बेयाव नोंथां। जोंङो जाहाथे बेयाव गोसो गोथार थांनानै नोंथांनि साननाया जाफुङो होनना जों फोथायो। बिबदिनो जेरै बुंनो थाङोब्ला नोंथां औ नोंथां बिदिनो आरो गोबांफोर दंङ बिदिनो नोंथां जेरै अन्थाइफोर दंङ गेदेर गेदेर औ नोंथां बिदिनो मैदेरफोर दङ। जिब जुनारनि बागै बुंनो थांङोब्ला बिदिनो बुंनो थांङोब्ला मोख्राफोर नुनोबोयाव मोनो बेयाव दाउमा दाउसा बायदि बायदि गाबनि जोङो नुनो मोनो नोंथां। औ नोंथां
नोंथांनि सायाव मोनसे सोंथि सोंजा बावगोन ना नोंथां नोंथाङा ओ बे ओ जोबा जिहेतु ओ चुकि बिदि बे बेयावहाय गोबां सुबुंफोरा लावखार ओंखाम जानाय बागै एसे फोरमाय जागोन नामा
औ जों बेयावथ' लावखार ओंखाम जानायनि सायावना नोंथां जेरैहाय जोङो गोबां सुबुं माहारिफोर थाङो बेयाव जाहा जिहेथु जोङो बुंनो था थाङोब्ला बिदिनो बर' माहारि बिदिनो असमिया बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला बांगाल सावथाल बिदिनो गोबां सुबुंफोर थाङो बेयाव नोंथां उम खाथि खालानि सुबुङानो जा बिदिनो गोजान गोजाननि गोजान गोजान जायगाफोरनि सुबुङानो जा बेयाव फैनानै नोंथां बिब्दिनो रंजाफैनानै बिब्दिनो लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां जेहेथु बुंनो थाङोब्ला लावखार ओंखाम बेयाव जायो नोंथां जेरैहाय जेरैहाय बिदिनो लाबफानानै नोंथां बेवहायनो लावखार ओंखाम जानानै बिथांमोना थाङो आरोखि नोंथां औ नोंथां ओं
नोंगौ औ नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर सोंथिला सोंनो लागादंमोन
थारैनो सोंनो हागोन आं मोनसे नोंथांसिम नों थाङा जि दारागाव हाजोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनिसिम
औ औ हागोन नोंथां थारैनो उम थ' बिदिनो दारागाव बुंनो थाङोब्ला बिदिनो ओ सुखि हाजोनि बायदिनो बेबो ए एखे रोखोमैनो जाय जायो जेरैहाय बेफोरबायदिनो गेटनिफ्राय लानानैनो बुंजागोन
औ नंगौ नोंथां
औ थारैनो बेयावबो एसे मोजाङै उम माने मा होनगोन बेखौ उम हाजो दङ आरो दंफां लाइफां दैमा दैसा जिरि जिरि बोहैनाय समायना आरो बेफोरबायदिनो दाउमा दाउसा जों बुंफबनाय बे दारागाव हाजोआ आरो बेफोरबायदिनो मान सुबुंफोरनि गोसो खौ गोजोन होनो हायो नोंथां आरो औ बेजोंनो औ बेनि साखाथियाव ओ बिजोंनो लोगोसे ओ समायना रमायना रै दै बोहैनाय दङ आरो बिदिनो अन्थाइ खाम्फा बायदि बायदिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे बेनि साखाथियाव माने जे मन्दिर बो दंङ रोनचोन्द्रि माने बेयाव गोबां सुबुंफोरा खुलुमो आरो सिबियो आरो मानियो आरो बे मन्दिरनि सायाव जे फोथायनाय दङ जे बेयाव खुलुमोब्ला एसे साननायफोरा जाफुङो होनायनि सायाव जों सानो आरो बैजोंनो लोगोसे औ बिजोंनो लोगोसे गोबां गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय नाय बेयाव सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जाथि एबा हारि मुगैयालासिनो गोबां सुबुंफोरा बेयावहाय उम माने गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै बेयाव ज' जानानै एबा कलेजफोरनिफ्राय एबा बबेनिफ्राय बा फरायसालि एबा फरायसाफोरनिफ्राय फैनानै बेयावहाय लावखार ओंखाम जाफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे
खोनादोना नोंथाङा हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना हेल' नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना हेलौ नोंथां खोनादोना नोंथाङा नोंथाङा खोनादोंना